खुलुमबाय।
औ नोंथां।
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसि
औ नोंथांनिसिमबो।
अ दा आंनि। ओ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय। आं दा माने। जोङो माबायदि बिबुंथि लाखिनो हायो जोङो मानो बिबुंथि लाखि। बियो जोङो। बिबुंथिखौ माबायदि लाखिनो जोङो एसे सा सावरायलायनोसै नामा नोंथां आरो जों जुदि रोङाब्ला सोलोंलायनोसै नोंनिफ्रायबो आं सोलों नोसै बेबायदि जालायनोसै नामा नोंथां?
नोंथाङा जा मिथिगौ एसे फोरमायग्रोग्रोना होलाय आंथ' एसेबां मिथिया नालाय बेफ बुंथि होफेराखै आं एसेबां।
अ अ दे नोंथां आंनो होमबा। जों एसे माने सावरायनाय हिसाबैनो माबानिसै। रायलायनाय बायदियैनो जोङो माने बिबुं। थि लाखिनाय होनबाथ' जोङो जेनेबा जों बिबुंथिखौ। जों फरायसालि फरायसालिमा बायदिफोराव बांसिन लाखिनाय नुयो होमबा नोंथां। ओ दा बि नि अनगायैबो जों गामि गफाफोराव मिथ जों मेलफोर जायोब्ला बेफोरावबो लाखि बे सुबुंफोरा बिबुंथि दा जोंनिया। भारतनि गाहाय मन्थ्रियानो जा बिसोरबो गावसोरनि। गोसोनि खोथाखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनोब्ला बिसोरबो। बिबुंथि लाखिगोन दा जोंनिया फरायसालिनि। जोंनिया ओ गाहाय फोरोंगिरियानो जा बिसोरबो बिबुंथि लाखिगोन। जोंनि फरायसाफोरनो माबाफोर। ओ जोंनिया गियानफोर होनोब्ला। दा जोंनिया थाखो खथा सिङावबो। फोरोंगिरिफोराबो माब्लाबा समाव बेबायदिनो बिबुंथि होयो। फरायसाफोरनो। बेबायदि गियान सोदेरबावनो थाखाय बेनिफ्राय लोगोसे बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनिया ओ थासारियाव जोंना बिबुंथिखौ होयो जा बिबुंथि होनाया मोनसे माने बेयो मोनसे फरमेल वे जायो आरो माने फर्मेल राहायै माने बुंनाय जाहैयो जों जा जेरै रायलायदों बेबायदि रायलायनाय दाथ बिबुंथि जानाय नंला दा नोंथां जों बिबुंथिखौ माबायदि होनो हायो जों फरायसा हिसाबै बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां दा जोङो फरायसा हिसाबै बिबुंथि लाखिनाय होनब्लाथ जोङो बुंनो बुंनो हायो दा फोरोंगिरि सानफोर जायो बैफोराव जोङो मालाबा समाव बिबुं बुंथि लाखिनांगौ जायो जोंनिया जिबा आगष्ट जायो बै सानाव जोंना बिबुंथि लाखिनांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बरायनाय हाबाफारि जायो बिदाय होनाय हाबाफारि जायो बेबायदि माने सानथ्र' हायै जोंनियाव फरायसालि फोराव फरायसालिमाफोराव बायदिसिना जोंना हाबाफारिफोर जाबाय थायो दा बेफोराव जोङिया बिबुंथि लाखिनाया गोबां गोनांथार दा बेनिखायनो जों बेफोराव माबायदि बिबुंथि लाखिनो हायो बेखौ एसे सोलोंलायनि सो दा जोङो मोनसे औ जों दा मोनसे जुदि आयदा हमोब्ला बे आयदायानो जाहैगोन जोंनिया मोनसे हमनोसै जेरै फोरोंगिरि सान नङाब्ला जों हमना लानायसै जिबा आगष्ट जिबा आगष्ट थ'आव जोङो ओ हमनानै ला जोङो ओ फिरफिला दिखांखांबाय दिखांखांनानै जोङो हमना ला जोङो जाहैबाय फरायसालिनि ओ दैदेनगिरि जोङो माने फरायसाफोरनि गेजेराव सासे केप्टेन होननो बुंजाबाय जोङो दा बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जोंना बिबुंथि लाखिथारनांगौ नङा होमबा बेफोरबायदि सानाव दा अब्ला बेबायदियाव जों माबायदि बिबुंथि लाखिगोन बेखौ जोङो रायलायनोसै दा हमना ला जोंना दा थ' जोंना जिबा आगष्ट जागासि जा ओ जिबा आगष्ट'नि सान दा बेवहाय जोङो बिबुंथि लाखिनोबा नोंथाङा जोङो मा मा ओ जोङो ओ जों खोथाफोरखौ सोनांगोन नोंथाङा एसे बुंलायो जेरै ओ जेनेबा जिबा आगस्ट बिबुंथि लाखियोब्ला जों मा मा खोथाफोरखौ सोसननां गोन बिबुंथियाव
जोङो गिबियावनो जोंनिया जेनेबा जिबा आगष्टआव जोङो बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंना जेनेबा जोंनियाथ' जोंनियाव जोंनि साय गेदेरफोर जेरै जोंनि फोरोंगिरिफोर थायो नङा होमब्ला बेफोरखौ जोङो एसे गिबियावनो जों बिसोरखौ जोङो बा गोसो गोथारै जेरै गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोयो जासि हरग्रोनाय औ जा सि हरग्रोनायनि उनाव जोंना बिदिनो बिबुंथिखौ जागायजेनो आरो ना खुलुमबाय होननानै जेनेबा नोंथां आं दिनै बेयाव जिबा आगष्टनि सायाव मोनसे बिबुंथि लाखिनो सानदों बिदि होननानै औ जिबा आगष्ट बेनि उनाव जोंहा जिबा आगस्टनि बागै एसे फोरमायलांबाय थायो आरो ना आंनावबोथ' दा एसां रोंगौथि गैया जिबा आगस स्तनि बागै मानो होनबा आं एसेबां बिबुंथिखो लाफेराखै नालाय औ आंनियाव एसेबां रोंगौ थि गैया नोंथाङा बिबुंथि जेनेबा मुबाफोर होफेरबाय बा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
थ' सोंलों नांगौ आ जोबोर गोनां नङा होमबा दा जोङो बिबुंथियाव जोङो जिबा आगष्ट'खौ जों मानो फालियो बेखौ बुं जों सोसननो हायो जोङो ओ जिबा आगष्ट खौ जों मानो फालियो बेखौ सोसनबाय बेनिफ्राय बिनि सिगां मा मा जिनिया जाथाय जायामोन जों थ' बिजिबा आगष्ट खौ उदांस्रि सान हिसाबै फालियो दा जोङो मानि थाखा खाय जोङो उदां नङामोन जोंनि हादोरा बेखौ जोङो बुंनो हायो। बेनि उनाव जोङो माबायदि जेंना मोगा मोगि जानांखो गोदो गोदायनि समाव जोङो उदांस्रि मोननायनि सिगाङाव जोङो माबायदि बाहायजाखो गुबुन हारिजों जोङो माबायदि गुथु दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बायजोआव ओंखारबोखो सोर सोर सुबुंफोरा जोंनि बे जिबा आगष्ट माने उदांस्रि ओ उदांस्रि भारतखौ उदांस्रि जाहोनायाव सोर सोर सुबुंफोरा जिउ गारबो खो सोर सोर बिहोमा होबोखो बेफोरखौ जों सोदेरनो हायो माबायदि खामानि मावबोखो बिसोरो औ बेनिफ्राय जों ओ आरो बुंबावनो हायो जि जोंनि ओ जोंनि हादरखौ जों बाख्नाय बावनो हायो। बेवहाय सोदेरनाय हिसाबै बेनिफ्राय जोङो बेयो मोनबेसे खुङै खुङै खनबेसे खुंखो जोङो बे फालिथाइखौ जों बेखौबो बुंना होनो हायो दा नोंथाङाबो बुंदोंमोन जेरै जों गिबि गिबियावथ' ओ जोङो मान लाग्रोनो नांगोन जों गाहाम हामलायनाय फुंबिलि बा फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जों जासिग्रोनांगोन दा बे मोनसे जोबोर गोनां थार ओ गोनांथार बे मोनसे आयदा जों गिबियाव मान लाग ग्रोआबा औ गिबियाव मान लाग्रोआबा जोंनिया बिुंथि ओंथियानो थानाय नङा। ओ ओंथि गोनां बिबुंथि जानाय नङा, दा बेबायदि औ दा जोङो जुदि खेबसे बुङोब्ला जोङो बेबायदि बुंनो हायो आरो।
औ नोंगौ।
फ्राय नोंथाङाबो ओ एसे आ मा होनो बेखौ नोंथां नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ। जों दा नै बिबुंथि होनोब्ला जोंना आंना मोनसे जेनेबा गोसोआव फैखांदों आरोना। मान होनबा जोंनिया जेरै नै जोंनिया जेनेबा बोसोरफ्रोमबो जोंनि स्कुल बा कलेजावथ' जोंना दा गोदान गोदान एदमिस सन जायो नङा होबा? औ। बेहाइबो जोङो गोदान गोदान गोदान गोदान फरायसा फरायसुलिफोरखो जोंना बरायनाय मोनसे हाबाफारि थायो नङा होमबा?
औ।
बेवहायबो जोंनिया जेनेबा जोङो जेनेबा इसोरनिख्रुय गिदिर जों सिनियर सोरबा नालाय जों बिसोरखौ जेरै गोदान हिसाबै जों बरायनानै बिबुंथि लाखियो जेनेबा बिदि होननानै जेनेबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोङो जोंनि फरायसालिनिसिम गाहाम हामलायनाय बा मोजां बाउनाय जासि हरबाय होननानै मानो होनब्ला जोङो जा फरायनानै जोङो रों बेखौ मोजांमोन। बिदि बेफोरखौ बिसोरनो फोरमायलायबाय, बिसोरखौ जोङो आरो बिसोरखौबो इन्ट्रडउस खालाम जेनेबा अबेनिफ्राय फैदों, अबे फरायसालिनिफ्राय फैदों, अबे नोंथांनि मुं ङा मा? बिदि जोङो सोंलायलायनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ आं नुनो मोनदों आरोना।
औ नों थारैनो नोंथां।
औ आरो बेनि अनगायैबो जोंना स्कुलाव लायनो जोंना स्कुल उइक जायो नङा होमब्ला? जायखौ जोङो ओ बारसिकबो होनना बुङो। बेवहायबो जोंनिया गोबां जेरै गोबां जेरै जोंनिया राव दान्थेलायनाय बानाय हाबाफारिफोरफोरबो जायो नङा होमबा बिबुंथि लाखि आरो बेवहायबो जोंनिया गोबां बिबुंथि लाखियो जेनेबा जोंहाथ' जोबथि सानाव जोंनिया बेवहाय आलासि गोदोर लिंहर खायो नङा होमबा औ जेनेब औ बिदि आलासि गेदेरखौबो जो जोङो बरायनानै बेखौबो जोङो जेनेबा बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायो जेनेबा नोंथाङा जा जोंनि एसे फोरमायलां जोंनि फरायसाफोरखौ एसे जेनेबा गियान होलांनो थाखाय एसे बिबुंथि लाखिलांनाय नङा होमबा जोंनि आलासिफोरा बिदिनो जोंनि जेनेबा बे स्कुलनि सारमोनाबो जेरै बेफोरखौ बेफोरनि बागै जेरै बिबुंथि लाखियो जाहाथे बेफोर बिबुंथिखौ जोङोबो खोनानानै नानानै जेनेबा जों एफा एनै जेनेबा गियानफोर खौ हायो बेनि थाखाय सारमोनाबो जोंनि सायाव गोबां बिबुंथि होयो नङाब्लाथ' जो आरो बेनि अनगायबो सारमोनहा जोंनि मोजांनि थाखाय जोंनि थाखो खथायावबो गोबां बिबुंथि होबोयो जोङो गाहाम जानो थाखाय बेखौ बिदि खालामब्ला गाहाम जागोन बे बिदि नङा होमबा
थां
बेनि अनगायैथ' आंनियाव बारा रोंगौथि गैला बिबुंथिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना
औ नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राखौनो बुंदों दा जोंनिया फरायसालि हाब बाफोराव गोबां बिबुंथि लाखिनाय जायो दा जोंनिया बादायलायनाय फरायसाफोरखौ लाय लायोबा जोंनिया बादायलायनाय जायो जेरै मिथिस्लाबै बुंनाय बेबो मोनसे बिबुंथि बायदियानो जाहैयो उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो फोरोंनाय रखम जाहैयो माने जेनेबा बिसोरखौ जों मोसौनि बागै बुंनो होयो जों बिसोरखौ माबा मोनसे मुवानि बागै बुंनो होयो एबा ओंख्रिनि बागै बुंनो होयो जोङो माय बा औ माबा मोनसे मुं ला हमनानै बेबायदि जोङो बुंनो होनाया बेबो मोनसे बिबुंथि लाखिनो बिबुंथि लाखिनायनि मोनसे मोनसे ओ माने ट्रेनिं बायदि बुंजायो आरो बेखौ औ दा बेनिफ्राय बेयावथ' बेनि अनगायै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोबथा सानावबो गोबां माने आलासिफोरा फैयो बेनिफ्राय बिसोरबो बिबुंथि लाखियो बेनिफ्राय फरायसाफोराबो लाखियो बेबायदिनो बिबुंथिया गोबां माने सोलियो आरो माने गोबां नागार हायि मोनसे बाहागो बियो दा नोंथांजों सावरायनानै गो-गोजोननाय मोनबाय दा जोंना समाबो जाहैबाय जो एसे दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन
थाखाय दोनथ'बाय न' नोंथां
दे नोंथां दोनथ'बाय गोजोनथों